हेल'
हेल'
औ।
हेलौ।
औ खोनादों।
अ हेलौ अ खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों दे बुंलाय
उम जोंहा दा एसे माबानि बागै सावरायनि ने बागै जोंहा सावरायनो एसे
औ सावराय जागोन
उम सिखिरि बे जोंहा सिखिरिया बांसिन बहा ओ ओ आ बबेयाव गे मोजां मोनो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां
ओम मायाव बांसिन गेलेनो मोजां मोनो बिसोरो गिरिफ्रा उम
बिदिबा आं बुंलांनोसै
औ।
मेलेमा सिखिरियाथ‌' जोंहा ओरैनो बिबार बिबार बारियाव बांसिन थायो नङा होमबा? बिबार बिबार बांसिन गेलेनाय नुनो मोनो।
उम
जायखि‌ जाया मैगं थाइगंनि बिबदानो जा न'नि न'आव गायनानै लानाय बिबारानो जा बेफोराव माने बिदै सोबनो थाखाय बिसोरो बिरनानै हाबफैनानै थानो मोजां मोनो गेलेनो मोजां मोनो। आरो बिदिनो बिसोरो आरो बिदिनो बिसोरो बिबार बिबार बानानै बिनि बिदैखौ फो सोबनानैनो सिखिरिया गावसिनि जानाय आदारखौ बुथुमना लायो आरो
उम।
जेब्ला बिबारनि बे रोसि ना बिदै बेखौ जोङो सोबनानै लानाय नुयो बेखौ सोबनानै बिसोरो बासा
मा मा खाालारनि थायो एसे फरायना होलाय नोंथाङा हो
हा
ओरैनोथ' जोंहा
मान
सिखिरिया मा मा खालार थायो फोरमायना होलाय
अ औ खोनादों। औ खोनादों।
उम
सिखिरिया जोंहा बिदिनो गोमो गोमो गोथां थायो
औ ओमफ्राय
गोमो गोथां थायो औ अबेबा आरो फाखा सिख्रा गोसोम गुफुर बिदिनो अने बायदि बायदि बायदि गाबनि बायदि बायदि बिदिनो समायना रमायना माबानि जों फाख्रा सिख्रा समायना समायना नुयो आरो मोननै खालार जों जमा लोगो नांनानै फाख्रा सिख्रा जानायखौ बिराद मोजां नुयो नायनोबो मोजां नुयो समायना नुयो औ जेरै बिबारफ्राव बायोबा गांखौ फुवारनानै जोनो बिबाराव बायोना बेखौ माने बारजों एसेबाबोथ बिसनि गां गां गां होनो जायखौ औ बि बिनि हेफाजाब बावनो बिरो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
अ गांआ जेब्ला बारजों हायला हुयला जेनेबा बिरहां बिरद बाद जायो अब्ला जोबोद समायना नुयो
उम-उम
उम खायसे सिखिरिफ्रा अनलि गोमोबा गोमोल थायो बेसर बिबार कालारनि थायो औ गोसोमबा गोसोम अब बा गोसोम फुरलाहां बेफोरबायदिनो बायदि बायदि कालारनि बायदि बायदि गाबनि दं आरो
उम उम नंगौ ओरैनो जोंहा ओरैनो थफिनाय बिबाराव एसे माने बिदै सोबो आरोना बिसोरो थफि हांनायाव औ बिदि आरो
बिबारनिफ्राय बिदै सोबनानै बिसोरो गावसिनि आदारखौ बुथुमनानै लायो
औ
जेब्ला बिदैखो बिदैखौ सोबनानै बिसोरो गावसोरो बासा बासा होनो ना बासा बासा बोनो ओ बाासायाव बुथुमना लायो होननाय खोनादों
औ ओरैनो ओ जोंहा बिबादि होनबाबो
गोरा ओ ओरैनोबाबो नायनो समायना जाखायो
औ-औ
आरो बिबारखौबो हायलालाय हुइलालाय गेवलांबोनाय नुसिगोन ओरैजाय सिखिरियाबो बिदै सोबसिगोन आरो थिग बिदिनो आरो बिदिनो थिग बिदिनो समायना सेंग्राफोरा बिदि आरो
ओ ओ
अम
जोंहा मिनि मिनि गेवलाङो होनबा माखौ माने बांसिन माखौ साननाय जायो मिनि मिनि गेवलांनाया
जोंङो मिनि मिनि एवलाङो होनोबा जेब्ला बिबारा बिफांनिफ्राय जेब्ला थमेन्नानै जि ओंखारबोयोना
औ
जायखो होनो जोंङो बिथ‌ बिथनिफ्राय ओंखारबोनानै जेब्ला बिबारा थमेेननानै गावलां जाहांनो सम जायो। अब्ला सिखिरिया बियाव बेयाव बाहां बेयाव बाहां बारदुम बिरद बाद सिखिरिया बिदै सोबो। लासै लासैनो दिनै एसे गाबोन एसे बार-बारग्लांनानै जेब्ला गेवलां बारफुयोना बेखौनो बुंनाय जायो।
अम बांसिन जोंहा बिदि सिखिरि गेलेनाय गेलेबाय थानाय जायगायाव बिबारा बांसिन माया समायना नुसिनो। नोंथांङा एसे फोरमायना होलाय
ओरैनोथ' सिखिरिया न'नि जेसेबां नो फ्रायनो मोदोमनाय गोनां बिबाराव बांसिन बायो। जेराव मोदोमनाय बिबार मोदोमनाय बिबाराव माने बिनि बे बिबारनि रोसि बा बिदै बेखौ जेनेबा सोबनानै इसोरो बांसिन मोजां
औ
ओ जाय बिबारखौ बेयाव बांसिन गेलेनो आरो बानो मोजां मोनो। बिदिखौ सोबनानै लायो।
आम
खोनादोंना अम
नोंथांनिखौ मोजां खोनायासै
हेलौ
औ
हेलौ
औ खोनादों
दाव
हेल'
नोंथांखौ मोजां खोनानो मोनासै आं
हो
मोजां खो
खोनानो मोननिया सोर माने माखौ साननाय जायो एसे फोरमाना नोंथाङा
हेल'
हेल'
औ मा बुंदोंमोन।
खोनादों ओ सिखिरि माबया आरो नों थाङा मा कालारखौ बांसिन मोजां मोनो।
उम
हेल'
सिखिरिनि बागै ओरैनोथ' औ खोनादों।
अम दे बुं
ओरैनो गोमो, गोथां से
उम
मोजलिव, गोसोम, गुफुर इदिनो फाक्रा-सिख्रा सिखिरि गासैखौबो आं मोजां मोनजोबो। गासैबो कालारखौनो माने बे मोजां नङा बे मोजां बैसो मोजां बैदि गाबासो मोजां बिदि होननाय
गैया गासिबो समायनाखा सिखिरिहा जायखौ होनदों सिखिरि जोंहा फाखोरा सिख्रा गां गां फुवारनानै मोसायोबा जोंहा जेरै हायला हैला जोबोद समायना नुयो।
बिबारफोर जे बिबारफ्राबो थाबाय नालाय समायना उ थफिनाय बिबारफोरखौबो सिखिरिया नुनानै बाफैनाय जाबाय होनबा नोंथां हेल'
औ
नोंथां जोंहा उमबा जासे
हो
ओ औ नोंथां हेल' थां
अ
जोंहाबो समबा उ नोंथां रनायस स्किम बागोलायनानै गोननाय थाबाय दा जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां दोनथ'लायसै औ
दे बिदिबा
दे होमबा
उ
उ
औ दे।